नोंथां औ औ नोंथाङा दायो नोंथाङा दायो फ्रि न'
औ आं फ्रि
औ माने नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै माने नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों दसे सम सावरायनोसै औ जोंङो माने आयदायानो जाहैदों जोंना माने जों दावबायनायनि बागै लानानै सावरायनोसै माने जों दा बयबो जोंनि दा गरम बोथोरफोराव गोबां जायगा जायगा दावबायनो थाङोना बे बेफोरनि बागै एसे नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुुबैदों आरोना बेनि आइ सायाव नोंथाङा एसे आंनो फोरमायग्रोना होदो नामा नोंथां
औ औ जागोन नोंथां आं बुंनो सानो दावबाइ फैनाया जेनेबा मोनसे बहुत मोजां जेनेबा एक्सपिरियेन्स बेजों जों दावबायनायजों माखासे जेनेबा गोदान गोदान गोदान जायगायाव थांनो मोनो आरो गोदान लोगो जेनेबा बेफोरबायदि बिदि मोनो गोदान थासारि जेनेबा बेफोरबायदि आरो गोदान गोदान जेनेबा नेमखान्थिफोर बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो दावबायनायजों आरो औ आरो जोंखौ दावबायनाया मोनसेया गोसोआव मोजां गोजोननाय गोजोनग्लाय होनाय जेनेबा बेफोरबायदि होनो हायो आरो आरो औ जोङो दावबायनायनि माबाजोंहाय दावबायनायजों जोङो हाजो हाला हमा दैसाा ह लैथो लैथोमा आरो मसे जारिमिनारि बेफोर सिनारिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो आरो जोङो जेरै दाबसे जोङो मोनसे जायगानिफ्राय दाबसिन जायगायाव थाङोबा जोङो बेवहाय दावबायनाय टाइमाव जोङो गोदान गोदान जेनेबा जानाय लोंनायफोर जोङो बेलेग बेलेग स् बेफोरखौहाय जोङो मोननो हायो आरो आरो औ बिदिनो जों सानो गोलोम बोथोरफ्राव जेनेबा दैमाफ्रावहाय दैमा दैसा जेनेबा वाटार फलस दैनि बावहाय जेनेबा थांनाया मोजां आरो हाजो पाहार एरिया मबााजो हाजो एरियाफ्राव आरो माने हाजोफ्राव जेनेबा बार बार, बार बेफोरबायदि आरो द बार गुसु बार मोनोम आरो ओरै ओरै दं'मोनसे सरलाराहाय सरलाराबो जोबो मोजां जबो समाय आह ओ ओरै भुटाननिफ्राय फैनाय हाजो बेयावबो मानसिफ्रा दामानि जेनोबा गोलोम बोथोराव आरो आ औ गोलोम बोथोराव जोङो बयबो माने दुगैनो थाङो। बेावहाय मानो होनबा बिनि दैया हाजोनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय बिराथ गुसु बेफोरबायदि जायो आरो थ' दा दाथ' नै गोलोम बोथोर बोथोरनि दिन लानाय गोलोम बोथोर सानफ्रामबो बिदिनो
आ,
गोल गरमावहाय जोङो अबाव थानो अबाव मानो आरो नोङो फांखानिल' बार लानानै जेनेबा जोङो गोसो बेफोरखौ मोजां मोनो नालाय ओंखायनो जोङो बांसिन मानसिफोरा बेफोरबायदि जेनेबा वाटार फलस दै बाज्रुम होनो जायखौ दै बाज्रुम हाजोनिफ्राय दै- दै बोहै बबोबाय थानाय दै बाज्रुम ओमफ्राय ओरै दैमाफोर बोहैबोनाय बबावबा बेफोरावहाय बेरायनो थांनाया गाहाम आर ना न'आव ओरैनो थाबाय थास्लायस्लाय। आरो बिदिनो हाजो एरियाफ्राव जेनेबा ओ जे जायगायावहाय जेनेबा द दावबायनो थाखाय माबा होयो बे हाजो एरियाफ्राव बेरायनायाबो जेनेबा मोजां आरो जेनेबा गाहाम आरो आरो नोङो जेनेबा नोंनि गोसोआबो गोजोननाय फैयो गरमावहाय जों जोङो एखमबा गोलोमनायजों मानायजों जेनेबा मालाबा सोरबा रागा जोंफ्लाङो मायो दा बेफोरबायदि नों गोलोम बोथोरावहाय आरो बेरायनाया बेरायनांगौ बेराया नङा बेरायनांगौ बेफोरबायदि जेनेबा जायगाफ्राव आरो। ओमफफ्राय जोङो बिदिनो जुदि गोजान जायगायाव बेरायनोबा आरो गोजान जायगायाव बेरायनोबा जोङो बिदिनो गोजान जायगानि निफ्राय जोङो बहुद माखासे खयकथा माबाफोरखौहाय जोङो सोलोंनानैबो लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो एक्सपिरियेन्स मोननानै जेरै जोङो दस्रा जायगायाव बेरायनो थाङो। थाङोब्ला बुंनो थाङ दस्रा जायगाफ्रा ओरैबायदि जेनेबा क्लिन मोजां बेफोरबायदि आरो थ' जों बे जायगानिफ्राय जोङो दावबायनानै जोङो बेफोरबायदि सोलोंनो हायो जे जोङो जेनेबा जों साफा थानांगौ जेनेबा दाखोर दाला जेनेबा गारनो नाङा लामा फाव ओरैनो बेफोरबायदि बेफोरबायदि जोङो दावबायनानै जोङो बेफोरबायदि सोलोंनोबो हायो जेरै बुंलांदों जानायनि जानाय लोंनायनि टेस् जेरै जों दायो मोनसे जायगायाव थाबायनानै जोङो जेनेबा जानायफोरखौबो जोङो बे एके तेस मोनबाय थायोबाबो जोङो बेलेग जायगायाव दावबायहैयोबा जों बेलेग जायगायाव जायोबा जो बेनिफ्रायबो जोङो बेलेग टेस्ट बेफोरखौ मोननो हायो आरो। बेबायदिनो जोङो दावबायनानै जेनेबा बेलेग जायगानिफ्राय बेलेग जायगायाव दावबायनानै जोङो बेफोरबायदि गोजोननाय गोदान गोदान जायगा नुनाय दैमा दैसा हाजो हाला नुनाय जों बेफोरखौहाय बोननो हायो आरो थ' आंथ' फोरमायलांखाबाय दा नोंथाङाबो नोंथांनि बायदि एसे फोरमायदो।
औ
दावबायनाय होनोबाथ' ना दावबायनाय हिसाबै जा गोबां रोखोमै दङ जेरै जोङो ओ दावबायनायाव माने जों स्कुलनि हिसै दावबायहैनायखौ नुनो मोनो बा सोरबा फ्रेन्दफोरजों टिप खालामनो दावबायहैनाय नुनो मोनो आरो बे बनि अनगायै न'खरनि सुबुं बा बिनानाव फंबाय बिदा बेफोरबायदि जों माने बेरायनो थांनायखौ माने बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो जाउनाव माने जों माने न'ख खरै थांनायनि जाना जाहैबाय माने न' खरननि बयबो माने गोजो मोनो बिदिनो मिथिंगायारि समायना सोम मफोर बिदिनो थांनाय बांसिन नुखायो नालाय हाजो हाला बेफोरबायदियाव माने बेरायनो थाङा माने गोसोखौ गोजोननाय मोनो नालाय बेनिखायनो जों न'खरनिफ्राय थांनाय नैनो मोनो आरो। मोनोआरो आरो स्कुलनि हिसाबाव थाङोबाथ' जोङो बुंनो थाङोब बांसिनानो प्रजेक्ट हिसाबै थांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जेराव जों माने मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय जों बेफोराव थांनांगौ जाना फैयो बेहायबो जों माने बेरायहैनाय खौ माने नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जों दावबायनाय होनोबाथ' गोबां रोखोमनि वाबा गोबां बुंनो हायो दावबायनो नि बागोय माने जों जायगाम- जायगाफोर माने समायना समायना जायगाफोर नायनो थाङो होननानै बुंनो हायो आरो गिबियावनो बेजोंनो जेर म बेजों गेजेरसे बिनि गेजेरजों माने जोङो माने फट'फोर लानोबो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बाय-बांसिन। दान माने समायना समायना जायगाफोरखौ नायनानै माने बिदिनो फटकफोर लानो थांनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैफोराव नों जेरै बुंदों दहाय सलनफारा ना मा होनो बेफोरखौ आंथ' थांफेराखै। माने बेफोराव थांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय समाव माने बे बेफोर जायगायाव माने दै बोहैनायफोर थायो नालाय गुसु हाजोनि दै बो हैैनाय माने बेरायनो थांनायानो बांसिनानो बि बि हाजोफोरावसो थांनायखौ नुनो मोनखायो नालाय बिदिनो बिदिनो दै गुसुफोराव माने जायगा फोराबो समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय नालाय बेफोराव माने थांनानै माने दुगै है दाय बेफोरबायदि गरमखौ माने बारहोहरनो दिनैनि दिनखौ माने दिनैनि गरमखौ बारहोहरनो बेफोरबायदि माने खाथि खालानि सुबुंफोरा बेफोर जायगायाव थां थांनायखौ नुगो आरो माने गुबुन दाबसे जायगा बा एसे गोजान जायगायाव थाङोबा माने जों माने गोबां इदिनो ओ थांनोबा माने कालसारफोर बादिनो गुबुनफोरनि द्रेस हारिमु बेफोरखौ जों नुबोनायखौ मोन नुनो मोनो आरो जायफोराव मान रावफोरबो गुबुन खोनानो मोननाय जायो। बिदिनो माने एसे नलेज लानो थांनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों माने मिथिंगायारि नुथायजों लोगोसे गावनि नलेज खौ माने एसे बांसिन मोजाङै खालामनो थांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोश जेरै गुबुन हादोरनि सुबुंफोरा जोंनि इन्डि याव जेरै दावबायफैयो बा जोंनि इण्डियानि सु सुबुंफोरा जेरै गुबुन जायगायाव दावबायहैयो बेफोरनि मेन रिजोनानो जाहैबाय माने मिथिंगाजों नाय मिथिंगाखौ नायनो थाङो आरो बा बिसोरनि हारि हारिमु
औ
आरि बे सोलियो बे नुनो मोनो आरो दावबायनानै दावबायनानै गोबां बिदिनो गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय बिदिनो जानाय लोंनाय बिदिनो नों दहाय जेरै बुंलांदों जानायनि गोबां मन्टेस मोनहोहैयो होनना बुंदो दा बिदिनो माने बिसिनि ओ जायगायाव गुबुन बिदिनो जानायफोरा गुबुन जायो जोंनि जायगाथिं गुबुन जायो बेफोरबायदि माने गोबां रोखोमनि माने नुनो मोनो आ रो बिनि गेजेरजों गाननाय जोमनायफोराबोथ' आला दा जायो नालाय बयहाबो गावबा गाव मोनसे मोनसे हारिमु दं बेफोरखौ माने नुहैनो मोनो आरो जों दावबायनायनि गेजेरजों आरो बिनि औ बिनि अनगायैबो जों दावबायनाय माने गोबां जायगा दं दावबायनो थाङोबाथ' जोंनि खाथि खा खालाफोरावबो माने गोबां जायगाखौ नुनो मोननाय जायो आंबो बिदिनो थांबाय ओ खाथि खालाफोराव एसे एनै जेरै जोंनि खाथियावनो नुनो मोनो जे जोंङो बगामा थि होननायथिं जोंनि खाथि जाथारो बेफोराव माने आं बोगोबां थांनाय जाबाय ओ बेफोराव थांनायाव जों माने गोबां एक्सपिरियेन्स मोननाय जायो जेराव जोंहा माने लोगोफोरजों थाङोबा गोबां माने गोजोननाय मोननायखौ बुंनांगोन आरो गोजोननाय मोनो बिदिनो माने बेबो बगाबाथियावबो जोंहा दै नुनो मोनो जेरै बिदि हाजोनिफ्राय दै ओंखारबोनाय ना मा होन होनगोन बेखौ ओ बोहैबोनाय हाजोथिंनिफ्राय बिदि दैखौ जोंबो नुनो मोननाय जायो माने खर'थिंनिफ्राय फैयो माने बगामाथिखिनियाव नुनायखौ नुनो मोना आरोना। हाजो खाथि नालाय बे बो होफ्रायनो फैखादों होनना बुंनो हागोन बेफोरखौ माने नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो हाजो मिथिंगा गोजौ गोजौ दंफां बेफोरबायदि बायदि रोखो खोमनि माने जिब जुनारफोरबो नुनो मोननाय जायो आ जों दावबायलांबाथाय माने बिदिनो खायफा खायफा गोबां जिब जुनार थायो नालाय जेरै बुङोबा जों मैदेरफोरखौ नुनो मोनो बा इदिनो माने हाजो गुदि नालाय हाजो गुदि नालाय बेफोर माने जुनारफोरा थायो आरो बे बफोर जुनारखौ नुनो मोनो जाय जुनारफोरखौ जों ओरैनो नर्मेल जायगायाव जों नुनो मोननाय बेखौ जों बिदिनो मिथिंगा नायनो थाङोब्ला माने बेफोरखौ जों नुबोनाय जायो आरो ओ बिनि अनगायैबो जोंहा खायबा सुबुङा माने बेफोरखौ माने सेबखांना लाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो मबाइलफोर बा बिदिनो खायफाया केमे राफोर लांफायो बेफोरजों माने गावनि फटकजों लोगोसे जुनार बा इदिनो दाब दाब जायगाफोरखौ खेबखांना लाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। ओ होबा जोंङो माने ओ जों माने आं दा नोंथांजों माने रायज्लायनानै गोबां आयदानि बागै माने जों दा दानि बागै दावबायनायनि आयदानि बागै नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय आं ओ समाबो जाबाय नालाय नोंथांजों माने बेखिनियावनो सावरायखांनानै माने दोनथ'नो सानबायमोन आरो सावरायनायखौ औ औ दे नोंथां।